लौ
हेलौ
औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों। हेल' नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां? अ से नेटवर्कआ प्रब्लेम ना आंना ओंखायनो बारा खोनायाखैमोन नोंथां।
औ औ औ।
मोजां खोनायासै नोंथां।
अ' नोंथां दायो मा खालामगासिनो दं ओरैनो?
होइ नोंथां नै ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दं बार जादों।
अ' बिदिब्ला जोङो नोंथांजों दान्दिसे मोनसे टपिकनि सायाव लारायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि
औवा आरो ओ दंफांजों बानायनाय आगजु आरो बेखौ ओ बेफोर आगजुफोरखौ बाहायनायनि ओ सोमोन्दै दान्दिसे लारायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ नोंथां दे रायलाय जागोन दे।
औ। जोंहा बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो
हेल'?
औवा आरो दंफां
हेल'?
जोङो जोङो ओ गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो औवानिफ्राय जोङो बानायनानै लानो बिदि जोङो हुखेन ओ जायखौ जोङो माइ मारा होनाय समाव जोङो माइखौ खायनाय समाव खायनायाव जोङो बे हुखेनखौ बाहायनाय जायो। बेबायदिनो ओ जोङो ओ आबाद मावनायावनो जोङो बावखा बावखाखौबो जोङो माइ दांग्रिखौ रोगानो थाखाय जोङो बे बावखाखौहाय जोङो बाहायनाय जायो। ओ बेबायदि दङा दंबावो ओ आबाद मावनायावनो जोङो मै। मैखौ जोङो दुब्लिनि हाफोरखौहाय ओ समान खालामनायाव जोङो बाहायनाय जायो। बे मैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो जों बाह-ओ बानायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ
नाहा मैहा ओ खालामनायाव ओ बाहायनाय माखासे आगजुफोरखौबो जोङो औवानि फ्रायनो जों बानायनानै लानाय जायो जेरैबायदि जेखाइ, बे जेखाइजों जोङो ओ ना नाखौ जोङो गुरनाय जायो बिदिनो खबाय खबायखौबो जोङो गुरनानै मोननाय नाफोरखौ लानो थाखाय जोङो खबायाइखौहाय जोङो बाहायनाय जायो बेफोर आगजुफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेबायदिनो आरोबाव दंबावो जोंहा ओ फल' फल' बेबायदिनो आरोबाव दङ जोंहा जेंगाय होननानै बुङो बेफोर खौबो जोङो ओ औवानिफ्रायनो बानायना लानाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओ जिउ खुंनायावहाय गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोर जेरैहाय ओ संग्राय सान्द्रि बेफोरखौबो जोङो ओ औवानिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायो संग्रायखौहाय जोङो ओ माइ माइरं जावनाय समाव जोङो बाहायनाय जायो थि बेबायदिनो बिदिनो सान्द्रिखौबो जोङो माइ माइरं सालिनाय सालिनो थाखाय जोङो ओ बे ओ सान्द्रिखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो ओ माइ मारा होनाय समावहाय माइ जुजाय एबा गुग्लाफोरखौ जोङो आलादा खालामनो थाखाय जोङो सानद्रेंगाखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायनानै बाहायनाय जायो बेबायदिनो आरोबाव गोबां गोबां गुबुन गुबुन मुवाफोरखौबो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय ओ औवानिफ्रायनो बानायनानै लाबोदों जोंहा गोदो गोदायनि समावहाय जोंनि बर'फोरनि रांखान्थियारि थासारिया एसेबां मोजां नङामोन बे ओ बे समावहाय जोङो जोंनि न' बांफोरखौबो जोङो औवाजोंनो जोङो बानायनानै लायोमोन बेबायदिनो ओ उन्दुग्रा बैसां बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बायनानै लायोमोन बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोर ओ जेरैबायदि जिरायनाय जिरायग्रा मुवा बेसाद सियार आरो मुरा बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायोमोन बिदिनो बिसनायाव बनो थाखाय बा हायाव जोङो बनानै उन्दुनो थाखाय जोङो माखासे दारहा बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायोमोन थिग बेबायदिनो जोंहा दंफां जोंबो जोङो माखासे मुवा बेसादफोर बानायनानै लायो बे दंफांनि मुवा बेसादफोर बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ थारैनो नोंथां बुंनाय औवानि आगजुबा बर' समाजाव औवाखौ बोरै बाहायो मा मा मुवा बायनानै बाहायो बेफोरखौ बुंनाय बाथ्रायाबो थारैनो सैथो बेबायदिनो जों नुनो मोनो औवानि अनगायैबो जों बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जेराव बर'फ्रा समाज दानानै जिउ खुंनो रोंदोंमोन गामि दाना जिउ खुंनो रोंदोंमोन बे समनिफ्रायनो दंफांनि माखासे आगजु बेसादारि आगजु बेफोरखौ बाहायबोबाय थादों गाहायै जों बुंनो थाङोब्ला बेसादारि आ गजु महरै जों बुंनो थाङोब्ला गाहायै गोदो गोदायनि समाव जेरावबो गामिफ्राव माइ सौनो थाखाय बा जेबो मिल गैयामोन बिदि मेसिन गैयामोन जायनि थाखाय बै समाव बर'फ्रा उवाल आरो गाहेन बाहायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बेबायदिनो बेखौ उवाल आरो गाहेनखौ जाबाय आखाइजों सौनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो माइ सौबावनो थाखायनो दिंखि होननाय मोनसे आथिंजों गाग्रा जायखौ आथिंजों गाददावनानै ओ बेजोंबो माइ सौनाय जायोमोन बेखौ बाहायोमोन। गाहायै खोनानो मोननाय बायदिब्ला बा बिजाबफ्राव मोननाय बा सुबुंफोरनि माखासे बुंथिनाय बायदिब्ला उवाल दाननो थाखाय बा उवालखौ गाहायै दुमब्रु दंफांनिफ्राय दुमब्रु बिफांनिफ्राय दाननाय होननानै जों मिथिनो मोनदोंमोन। बिदिनो उवाल आरो गाहेनखौ बायनानै बर'फ्रा माइ सौनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बेफोरबायदिनो जों दंफांनि आगजु होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जेब्ला जेराव सि जोम दानो थाखाय बा गावनि मोदोमखौ गाननो खोबनो था खाय सि जोम गाननो थाखाय बर'फ्रा मिथिंगानिफ्राय माखासे ओ जि दानो थाखाय थाथ जायखौ बानायना लायोमोन जे-जेराव जों बेखौबो दं फांजों बानायनायखौ नुनो मोनो। दंफांजों बानायनानै बेयाव बर'फ्रा जिखौ दानानै गावसोर गानोमोन। जेरै दख'ना, गामसा, फालि बायदि बायदिफोरखौ दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि दंफांजों बानायनाय बेसादारि आरो जों मोननो हायो। जेरै खामफ्लाय, खामफ्लाय होननानै बुङोबा खामफायखौ जों मोननै मोननो हायो जेराव मोनसेया जाबाय गाम्बारि खामलाय आरो मोनसेया गाजोल गोनां खामफ्लाय। बर'फ्रा गाहायै गाम्बारि खामफ्लाय होननानै बुङोब्रा गामबारि खामफ्लाय जे-जेराव गाजोल दोनाय जाया बा दंफांखौनो जों दाननाय जायो आरो बेयाव जेराव खामफ्लाय मोजां खामफ्लाय बे गुबुन मोनसे खामफ्लायखौ गाजोल दोनानै बिनि आथिंखौ दोथाबनाय जायो। जेराव गाम्बारि खामफ्लायाव गाजोल दोनाय जाया। बिदिनो गाम्बारि खामफ्लाय होननानै बुंङोब्ला गाम्बारि खामफ्लायखौ बर'फ्रा माखासे मोजां मोजां खामानिफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव आलासिफोर फैयोब्लासो आरो बिदिनो हाबा खेराइ बायदि बायदि खामानिफ्राव जों गाम्बारि खामफ्लायखौ बांसिन गुन गोनाङै माने बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो बेसादारि दंफांनि बानायनाय बेसाद आरो आरिमु होननानै बुंङोब्ला जों ओ आथिखालाव नायोब्ला जों आथिखालाव जों माखासे सियार सियार जि-जिरायनो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। सियार आरो बिसिना आरो उन्दुनो थाखाय बिसिना आरो बिदिनो बिजाबफोर फरायनो थाखाय बा ओंखाम माबा माबि बायदिसिना जामुं जानो थाखाय जों टेबोल बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जिरायनो थाखायनो मोनसे जों बेरेन्सि बाहायनायखौ जों नुनो मोनबावो आरो। बेफोरबायदिनो गोबां आथिखालाव गोबां सोलायबोबाय जेराव न' बांखौबो गोदो औवाजों बानायोमोनब्लाबो आथिखालाव दंफांजों बानायनायखौ जों नुयो। जेराव दंफांनि खेनसि बायदि बायदि होनानै जों बानायखौ नुनो मोनो आरो बाख्रिफोर बानायोब्लाबो गोबां दंफांनि बायदि बायदि माबा बाथाम बायदि बायदि बाहायनानै जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बे बेफोरबायदिनो जों गोबां दंफांनि सादारि आगजु बाहायनायखौ जों नुनो मोनबावो। ओ जेरै ओ आंनाव माखासे माबाफ्रा बाहायनाय आगजुफ्रा गोसोआव फैयाखै नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंहा ओ दंफांनि आगजुफोरखौहाय ओ जोङो माखासे आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां? ओ जेरैबायदि जोङो नांगोल नांगोलखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। ओ जोङो हाग्रायाव थांनानै बा हाजो हालायाव थांनानै जोङो जाय फिफाङाहाय माने नांगोलनि थाखाय साबजाथाव बा एसे गेददा बेबायदि ओ फिफांफोरखौ जोङो दाननानै लाबोनानैहाय न'आव सोस्लिम फैनानै जोङो नांगोलनि महर होनानै लायो। बे नांगोलखौ जोङो आबाद मावनायाव जोङो बाहायनाय जायो। बे नांगोलावनो जोङो आरोबाव ओ धिला धिलाखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बाहायनाय जायो बानायनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो ओ जुंगाल जुंगालखौ जोङो औवानिबो बानायो बा बांसिन जोङो आथिखालाव जोङो दंफांनि बानायनायखौ नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो नोंथाङाथ' बुंलांखाबायानो जोंहा ओ उवाल आरो गाहेन ओ बेफोरबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बा-बानायनाय जायो। बेबायदिनो जोंहा खामफ्लाय खामफ्लाया जोंहा गोदोनि दोरोङारि ओ भाबै जोङो बानायनाय मोनसे से आगजु जायाव जोङो आलासि दुमसि फैयोब्ला बा न'खरनि ओ जायखिजाया सुबुंफोरा ओंखाम जानाय बा ओरैनो जिरायनाय समाव जों बाहायनाय जायोमोन। दै गोदैहाय ओ जो आथिखालनि बायदि ओ प्लास्टिकनि सियार बा ओ बिदिनो जिरायग्रा ओ मुवा गैयामोन। बेनिखायनो जों गासै जोंनि न'खरनि बायदिसिना ओ आलासि दुमसि फैयोब्ला जिरायनो थाखाय जोङो बे खामलायखौनो बाहायनाय जायो। एबायदिनो जोङो ओ गाम्बारि खामफ्लाय बे गाम्बारि खामफ्लायखौबो जोंहा बर' समाजनि माखासे हाबा हुखाफोराव जोङो बाहायनाय जायोमोन। जेरैबायदि जोङो ओ हाबानि समाव जोङो जेब्ला हेन्जाव गोदानखौ ओ लाबोयो बे हिन्जाव गोदानखौ जोङो गाम्बारि गाम्बारि खामफ्लायावनो ओ फज'नाय जायोमोनब्ला गाम्बारिया खामफ्लायाव जोङो ओ गसंहोनानै जोङो हिनजाव गोदाननि आथिंखौ सुना होनाय जायोमोन। बेबायदिनो आरोबाव हिनजाव गो दाननि ओ हिन-हिनजाव गोदानजों फैफानाय गासैबो ओ ओ सुबुं गसंहानै जोङो बिथांमोननि आथिंखौ सुनानै होयोमोन। बेयाव जोङो फोथायनाय मोनदि माने गाम्बारि खामफ्लायाव ओ जोङो गाज्रि सुबुंफोरा जोङो ओ जिरायनो हाया बा गसंनो हाया होननानै जोंहा फोथायनाय दंमोन। बेनि खायनो जों गोदोनि समावहाय गाम्बारि खामफ्लायखौ ओ बाहायनाय जायोमोन। ओ जोंहा आरोबाव ओ बिदिनो खामफ्लाय बा गुबुन गुबुन जिरायग्रा मुवा बेसाद बा न' लुनायनि बेलायावबो नों थाङा बुंलांबाय जोंहा दंफां ओ नांगौ जायो। बिदिनो ओ आथिखालनि मुगायावबो जोंहा खोरखि, दरजा ओ बायदिसिनायावबो जोङो दंफांफोरनि आगजुफोरखौनो बाहायनाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ जोंहा बिदिब्ला स समाबो जाबायमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ दे बिदिबा दोनथ'नोसै ना।
औ नोंथां दे दे। औ।